औ।
औ नोंथां खोनादों।
औ।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम बो।
औ औ औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ ओरैनो?
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दं ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो ददों दा?
औ नोंथां आंबो नै दंफां सायाव एसे जिरायनानै दोङो दसे।
औ।
औ। नोंथांनिसिम आं फंनैसो गोनां बाथ्रा सोंनो आखायाव लादोंमोन नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायना होनागोन नों मा सोंनो सानदोंमोन? फोरमायलाइ
औ औ नोंथां औ नोंथां फोरमायनो आङो नोंथां जोंनि माने आबहावा सोरगिदिं आबहावाखौ जों मोजां लाखिनो थाखाय जोंनि गेजेराव माने बिफां लाइफांनि जोबोद गोनांथि जों बेफोरबायदि बिफां लाइफां माबायदि गायनानै जेन'बा माबायदि जोङो मोजां गोग्गोवा गा दानो हायो बिफां लाइफाखौ मानि थाखाय गायनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै बुंफुंनो होनो हागोन नामा नोंथां?
औ न'आव थांनायाव ज गोजोननाय मोनदों आङो आं मिथिनायनि सायाव आ जों जोंनि भारत बा जोंनि जा बुहुम नाङैनो
नोंथां औ नोंथां एसे गोसायै बुंनो हागोन नामा नोंथां खोना फैयाखै
अ जोंनिया बुहुम नाङैनो बिफां गायनाय बा बिफां लाइफां गायनाय मोनसे प्रग्राम नालाय जायखौ जोङो बा मे खालि जोङो खुंफुंनाय जायो आरो बेखौ जोङो बुहुम नाङैनो जोङो बिफां लाइफां गायनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि अ बा बुहुमाव बा जोंनि बार मणडलाव जोंनि अक्सिजेननि बिबांखौ जेनेबा ओ बिदिनो मोजाङै लाखिबाय थानो थाखाय जों दंफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो नोंथां। जों दंफां लाइफां थाबासो जोंनि ओ जा जोंनि अखा हानाय बोथोराव जेरै अखा हागोन बिदिनो ओ गरम दा दैज्लां बोथोरावथ' गरमबो बारा जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो गरम बोथोराव माने एसे मे गरमखौ हमथनानै लाखिनो थाखाय बिफां लाइफांफोरखौ गायनो होयो आरो बा जों गायनांगौ बेखौ जोङो। फरायसालि बा बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लायनाय जायो गामिफोरावबो बेखौ गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों नोंथां। बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थायो बेनिखायनो जों जोङो ओ बेखौ फालिबो लांबाय थानाङो आरो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि अक्सिजेन गैयाबा जों थांनानै थानो हाया बेनिखायनो जों थाबासो जोङो अक्सिजेन मोनगोन आरो बेनिखायनो जोङो ओ बिफां लाइफांफोरखौ जों गायनांगोन अब्लासो जों बि मोनबाय थागोन आरो
खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां औ एसे खोनानाय एसे उसुबिदा जादों नोंथां। दे बुं
बेनिफ्राय जों बिफां लाइफांखौ जोंनि न' फोरावबो गायनांगौ मानो बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदि खोनादों नोंथां।
औ नोंथां औ मा होनदों? औ औ नोंथां खोनादों। औ औ।
नोंथां बुंनाय बायदि नोंथाङा दा जेरै दंफां सायाव जिरायनानै दं बेफोर बायदिनो जोंबो दा दंफां दंफां लाइफांफोर जों गायोब्ला जों बेनिफ्राय सायाव जिरायनानै जोङो गोजोननाय लानो हायो आरोबाव मोननाय लोगोसे बेनिफ्राय। जों खायसे खायसेखौबो नुयो खायसे खायसे दंफांनि फालांगिखौ खालामो आरो बेनि बे मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय खायो जेरै खायसे खायसेखौ जों नुनो मोनो रबार राबार दफां गायनाय। राबार दंफाङाव जोङो बे दंफां। जोङो हाना गोजां बोथोर समाव राबार मोनसे जायो आरो बे राबार। जोङो गोबां रां रुफा जों खामायनो हायो बे राबाराखौ जोङो बे राबार दायो जों बे राबार दंफांआ जों नो अकिजेन होनायजों लोगोसे खौ जोङो।
औ औ।
होनानै जोङो बेखौ मेसिनाव सोबनानै जों आ न' फोरानफुङो आरो बेनिफ्राय बे फोराननानै जोंना आताखौ जोङो बाजाराव
औ।
गायनानै जों मुलाम्फा खायसे दंफांफोर दङ जेरै बेनि जोङो जेरै लाल सन्दन।
औ औ।
र नाथाय रबार दंफांआ बेफोरबायदि नङा बेयो जोङो मिथिंगायाव। हायो आरो बेफोर बायदि बिफां गायोब्ला जोङो दंफां लाइफां गायोब्ला जों बिदिखौबो गायनांगौ अब्ला जोङो मिथिंगाखौबो रैखा खालामनायजों लोगोसे रांबो खामायनो हागोन। बिनिफ्राय।
दंफां लाइफां गायाब्ला जोङो न' बांखौबो जों लुनो हानाय नङा माने बा न' बां लुनो थाखाय जोंनो दंफां लाइफां नांगौ। दंफां लाइफां गायनायनि हेलौ नोंथां। औ खोनादोंना। औ नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन ना।
औ औ नोंथांबो एसे फोरमायसै नोंथांनिस नोंथांनि बुंनाय बायदियैनो गासैबो। नोंगौवानो बेफोर रोखाबाथ्रा। औ जोंनो बिफां लाइफांखौ। माने बेफोरो जोंनिया सानफ्रोमबो जिउनि थाखाय जोबोद। गोनांथिखा बिफां लाइफां नङाबानो जोंनि जिउ बा मानसिनि जिउ लोगोसे। दाउसिन दाउला गासिबो जिब जुनजार बे बुहुमाव थांना थांनो हानाय नङा।
बिफां लाइफाङा जिब जुनारनि थाखाय जोबोद गोनां। थिथार ओ बिफां औ बिफां लाइफांखौ जोङो।
उन्दैनिफ्रायनो बा बेखौ गायनाय गायजेननायनिफ्रायनो जोङो देरनायसिमालागे जोबोद जोथोन लानाङो। नोंगौ।
मानो होनबा बिफां फांसे। गायनाय लोगो लोगोनो जोंनि माने जिउजों सोमोन्दो थानाय जेरैबायदि। जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लानानै जोङो। गाव कार्बन डाइ अक्साइड ओंखारनाय गेसखौ बिसोर बिफां लाइफाङा बजबना लायो। जेराव जोंजों लोगोसे मानसिजों लोगोसे बिफां लाइफां। बिफांजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दंलायो।
औ।
मानो जोंनि जा जोंनि जिउ होननानै बुंजायो बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ। ओरैबायदि गायनायनिफ्राय बेखौ फेदेरनायसिमहालागै जोबोद जोथोन लानायनिया गोनांथार। आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफाङा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव ओरैबायदि। गोनांथि जाबोनानै फैदों जेराव जोङो। न' लुनायनिफ्राय बायदिसिना न'खरनि। गासिबो मुवाफोरावनो बिफां लाइफाङानो। फानियाव गोनांथि होजोबो जेरैबायदि न' लुनाय बायदिसिना टेबोल। सियार बानायनाय फरायसालिफोराव ओ फरायनो थाखाय देक्स। ब्लेकबर्ड बेन्स बायदिसिना। बानायनायनि थाखायबो बिफां लाइफांआ गोनांथार आरो बेदिनो न'नि उफुं। थिं बायदिसिना लुनायावबो जों काटनि गोनां। थि जायो आरो बेफोर कार्टजोंनो जों गोबां। खामानियाव जोंहा हेफाजाब जायो बिफां लाइफांनिफ्राय बिफां लाइफाङा। खौ जोङो। जेसेबां हायो एसेबां माने गायनांगौ जेरैबायदि जोङो। फांसे बिफां दानोब्ला फांसे गिदिर बिफां दानफायनायनि। सोलायो जोङो बेनि जायगायाव फांबा। बिफां फुलि गायथारनांगौ बेखौ जोङो फालिलांबासो जोंनि। इयननि जोंनि मिथिंगायारि थासारि बा बुहुमनि बायदिसिना।
जेंनानिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन बायदिसिना खैफोदनिफ्राय। बिफां लाइफांखौ जोङो।
ओ बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथिथार जेराव जोंङो बायदिसिना सान्दुं गोसा जायोब्ला बांद्राय दुंखावनायनि जाहोनाव जोंङो बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिफां सेराव ओ बिफांनि गुदियाव जिरायनानै जोङो थाजिम मोननो हायो जेरैबायदि सान्दुं गोसाफोराव जोंङो औ औ खामानि दामानि मावनाय नुयो जों जोबोद मेङोब्ला बे बिफां सायाव जिरायनानै गोसोखौ थाजि मोनो आरो बिफां लाइफाङानो जोंनि बुहुमनिखौ रैखा खालामना लाखिगोन जेरै बेबायदि जोंङो बांद्राय रानस्राव ओ बांद्राय दुंखावनायनिफ्रायबो जोंङो बिफां लाइ बिफांआ जोंखौ रैखा खालामना लाखिगोन जेराव जों बिफां लाइफां गायोब्ला बिफां लाइफांखौ ओ गायनांगौ जों जेरैबो सोरगिदिं सोमखोर समायना खालामनांगौ गो मिथिंगानि समायनाजों जों जे रावखौबो रुजुनो हाया मिथिंनायनि समायनायानो जोंखौ जोंनि गोसोखौ थाजिम गोजोन सुदेम खालामो बेनिखायनो बिफां लाइफांफोरा ओ मानसिजों मानसिखौ जेरैबायदि गोसो रंजाखां होनो हायो बेबायदिनो जोंबो बिफां लाइफांखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनानै बेफोरफोरखौ जोंङो जोंनि बुहुमखौ औ लांदां जानाय जोंनि बुहुमा जोबस्रांलांनायनिफ्राय जों रै रा खालामनो थाखाय बिफां लाइफांखौ गायनानै सोमखोर समायना खालामनांगौ बेफोरबादि जोंङो खालामनो हायोब्लासो जोंनि इयुन जोंनि थांना थानाय इयुन जिउआ जोंनि फिउसारा माने मोजाङैनो थांना थानो हागोन जेराव
जोबस्रांलांनायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बिफां लाइफाङानो जोंखौ थांना थानो थाखाय जेला बेजों लोगोसे हाग्रानि जिब जुनारफोराबो बिफां लाइफांनि सायावनो सिनायना थायो जेरैबो बिसोरबो बिफां लाइफांनि बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जानानैनो गावनि जिउ गावनि उदैखौ सुफुङो बिसोरबो हाग्रा बंग्रायाव बिफां लाइफां थानायनि जाहोनावसो थायो जुदि हाग्रा बंग्रानि बिफां लाइफांखौ दानस्राङोब्ला जों बिसोरो माने थानो जायगा गैयिनि जाउनाव बायदिसिना जोंनि ओनसोलफोराव गामि खाथिफोराव बेफोरबायदि दाव ओ
थाफैनायखौ जों नुनो मोनगोन जुदि बिसोरो हाग्रायाव बिफां लाइफां गैयाब्ला थिग बेबायदिनो बिफां लाइफांखौ जों
दानफायालासिनो बेफोरखौ जोंङो मोजां ओ सोमखोरनिफ्राय सोमखोर गोथां गाबसिम लांनो थाखाय जोङो सानफ्रोमबो जोंनि जिउआव जोङो बे बाथ्राखौ गुबुननि सिगांआवबो फोरमायनो हानांगोन बिफां लाइफां गायनाया जोबोद गोनांथिथार होननानै आं बेबायदिनो सानो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां औ दा आं बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायना होबाय बाय गुसुैब्लाबो नोंथां औ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला औ औ बे बेखिनियावनो नोंथां जों रायलायनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों गोसोखौ
औ गोजोननाय जाबाय
दे नोंथां गोजोननाय थाबाय